खोनादोंना
औ खोनादों
ओं नोंथांजों आं बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदों
औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन दे
ओं बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना बरनि दोरोङारि ओंख्रै फोरखौ मारै संनाय जायो एबा
औ
मारै संनानै जायो
औ औ हागोन ओ जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ जोंहा गोबां दङ ना औ अनलाजों दाउ ना अनला ओंख्रि बेनिफ्राय ओ सबायजों साम ओंख्रि नारजिजों अमा ना बेफोरबायदि माखासे ओंख्रिफोर दङ आरो ओमफाइ नारजि नाफाम ना नाफाम ओंख्रि ना नाफामखौ जों माबोरै बानायो बेफोरबायदि आरो माखासे दङ आरो जोंहा दोरोङारि ओंख्रि फोरा जेरै जों हाग्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे हाग्रा बंग्रा ना। बेफोर बायदि ओ दिंखिया। लाफा सायख ना बेफोरबायदि माखासे जोंनि ओंख्रिदोफोर दङ आरो ना जों बेफोरखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जोङो बासि बासि जोङो जायो आरोना। बेयो जोंनि गोदो समनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनानो बेखौनो। दिन्थिनानै गालांखानाय आरोना बे लेखायोनो जों दासिमबो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जायो आरो दा।
औ।
बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ जोंनि गुबै ओंख्रियानो जाबाय जोंहा अनलाजों दाउ ओंख्रि नङा होमबा। अनलाजों दाउ ओंख्रिखो जोङो ओ। बांसिन बांसिनै जों जानाय जायो अनलाजों अनलाजों दाउ। जोङो बेखौ। जोंनि हाबाफोरावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो नङा होनब्ला। दा जोङो अनला अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ संनो गोनांब्ला। जोङो। गिबियाव। माइरंनि गोनांथि जायो नङा होनबा जों माइरंनिफ्रायनो जों बे ओंख्रि- खौ बानायनाय जायो। जायखिजाया माइरं जों लानो हायो ओ जेरैहाय मा होनो माइरंखो जोङो दैयाव एसे सोमनानै जों गुरै खालामग्रोनानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेयो एसे गुरै जायोब्ला जों बेखौ बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो बेखौ दिंखि उवाल बा ओ थबसि बेफोरबायदियाव जों देनो हायो नङा होमबा।
औ हायो नोंगौ।
देना लानानै जोङो बेखौ गुन्दै खालामना लाबाय ओमफाय जोङो बेखौ गुन्दै जायोब्ला जों बेखौनो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो आरो अन गुन्दै नङा होमबा।
औ नोंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो जि ओं ख्रि संनो समाव जोंनि जि गोनांथि जायो जेरै बानलु पियास ना थाव बेफोरबायदि गोनांथि जायो। जों बेखौ सारायाव एसे। पियास थावफोरखौ जोङो एसे ओ एवफ्राम एवग्रोना लाबाय आरोना एसे सारायाव थावजों। एवना लानानै बेजों लोगो लोगोनो जोङो दैखो होबाय दै होनायनि जोङो जेब्ला। जोङो दैखौ गोदौ होबाय नङा होमबा दैया जेब्ला गोदौगोन। औ अब्ला बे गोदौनाय समाव जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो दैजों एसे गलायनानै जोङो बेखौ होनाय जायो आरो बा जोङो गलाय लायाबाबो ओरैनो गोजाबाबो। होनो हायो बिनिफ्राय बिदिनो जोङो होबाय होनानै जि जोङो बेवहाय जि होनो होनो जि होनो सानो जों बेखौनो होनो हायो जेरैहाय नाफोरबो होनो हायो। बा दाउ अमा बेफो बाइदि औवा मेवाइ दा जोंङो दाउ बेदर होनो गोनांब्ला जोंङो दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांबाय नङा होमबा? एवफ्रामगोना लाना जों बेखौ जेब्ला अनला ओंख्रिआ गोदौगोनना गोदौनाय समाव जोंङो बिनिफ्राय बेवहाय खारै खारै होनांगोन जोंङो ना खारै जोंसो जायो नालाय अनला ओंख्रैआ अनला ओंख्रै बा अनला खा रै होनना बुङो जों जायखो खारै होबाय बे गोदौबाय थानायाव खारै होनानै जोङो दसे उनाव जों बै एवफ्रामनानै दोननाय बेदरखौ जोंङो बेवहाय होसननानै होनाय ज जायो नङा होमबा?
ओ नोंगौ ।
बेफोरबायदिनो जोंङो बेवहाय ओ माखासे मस्लाफोरखौबो जों होनो हायो बासि बासिना जे जाहाथे जोंनि ओंख्रिया एसे गोथावनिख्रुइ गोथावसिन जायो आरो नङा होमबा? ओ बिदिनो ओ जोंङो होनानै ओ खमैबो जोंङो ओ नैजि थामजि मिनिटसो जोंङो ओंख्रि बेखौ संनाय जायो नङा होमबा? जेब्ला ओंख्रिया मोनबाय अब्लाना जों बेखौ ओ जाबाय आरो जानायाथ जोबर मोजांखा ना अनला ओंख्रै होनबा आरो बो थानो हा हाया उम्म जोबोर मोजां मोनो गासैबो जानो बेफोरबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ जोंङो बिदिनो संनाय जायो आरो बे ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ हाबाफोराव बाहायो नि हाबा ना बेहाय जोंङो बे अनला ओंख्रि बाहायो बा ओ जोंङो हरनाय बा जोङो फिसाजोफोर हरनायानो होन बा लाबोनायानो होन बेयाव जों बाहा हाथासुनि खुरनाय होनना बुंङो जों जायखो ना बेवहाय बाहायो जे खैना खैना गोदाना जोंनो अनला देनानै गावनो आखाइजों देनानै ना गावनो संनानै गामिनि रायजो जाहैयो आरोना बेयो जोंनि रोङारिमोन से नेमखान्थि आरो हाबाना बे अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जाया बिदि हाथा खुरनायावबो जों बिफोरबायदिनो ओ ओंख्रिखौ संनानै नो खैना गोदान बा‌ हिनजाव गोदानआ जोंनो जाहोयो आरो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ स संनानै जानाय जायो, दा नोंथांनिफ्राय आं मिथि नो लुबैबाय जे जोङो ओ मा होनो नारजिजों अमाना जोङो बे नारजि जों अमा ओंख्रिखो जोङो माबोरैहाय संनाय जायो बा जोङो माबेनिफ्राय बे माब्रैहाय बानायनाय जायो नों थाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नारजिजों अमा संनो थाखाय फास्ट टावनो नारजि नांग्रोगोन नारजिखौ जों फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो फाथो बिलाइ खौ खानानै फोराननानै बानायनायनि जायो बानाय
बे खानानै फोरानना दोननाय फाथोखौ नारजि संनो था खाय फार्सटआवनो दैयाव सोमना दोननां गोन दैयाव सोमना दोननानै गुरै खालामनांगोन। गुरै खालामना दोननानै हायोबा रुनोबो हायो। दैयाव सोमनानैबो दोननोबो हायो बेनिफ्राय बेखौ बोखांनानै सुनानै
औ थिखांना लांनाय जायो आरो ना
औ औ बिनिफ्राय ओं नार्जिजों अमा संनो थाखायथ अमा बेदर नांगोन ना बेनिफ्राय अमा खौ मोजाङै सा सुनानै बेनिफ फ्राय बेखौ एवफ्रामना नानै बिदिनोम नारजिखौबो अमाजोंनो गोसे एवफ्राम फाजायो आरो ना गुबुन गुबुन आलादा संनो हायो नाथाय जोंनि बे हालामाव बिब्दि स आरोना बिनिफ फ्राय। बिब्दिनो एवफ्रामनानै नारजिया मोजाङै जाबाथाय बेहाय ओ दै होनानै नारजि खौ दोननानै बेनिफ्राय गोदौखांनानै बेवहाय ओम बेखौ गेब्ल हानो थाखाय
औ
नागलि नाय जायो।
ओ नाग्लि जोङो सागं ना सागंबो सानो हायो नङा होमबा?
औ औ थायब फाया बिब्दिनो खोस्लिसे फोरजों नाग्लियो। खायफाया
अ अ नंगौ
बिनिफ्राय। बेयाव नों गोसोबायदि जेरै फानलु जेरा। जाब्रां बेफोरबायदि मस्ला मस्लि। जे होनोबो हायो आरो खायफाया होआला। सानैबो जायो।
नंगौ।
बिब्दिनो संनाय जायो आरो जों। जोंनि हालामावहाय।
नंगौ ओइ बे नारजिजों औ।
फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन ओ नारजिजों अमा होनोब्लाथ आंनि जोबोर आंगोथार बेैै ओंख्रिया जोबोर मोजां मोनो। आं बेखौ ना बे नार। जों ओ अमाखौ जोंनि फ्राय जोंनि न'खर न'खर जोंनियाव नारजिया थाबो होमबा ना। आथिखालाव एसे। खम नुनो मोनो नारजिखौ ना। फाथो आबादखौ बांद्राय मावनो नागिरा। दानि सुबुंफोरा। ओ नाथाय जोंहानि नख। न'खराव बे नार थाखायो आरोना। बेखौ जोंहा एसेब्लाबो एसेब्लाबो लाखायो आरो ना जानो थाखाय। जानानै थाबाबो फोनानै लाखायो। जोङो। बे नारजि आरो। जिया मोनसे बि लाइफांसो नालाय बेयो ना। बिफां बेयो। जोङो बेखौ ओ ओ गायनानै लायो नखन जों बेनि बे आबादा जोबोद ओ मुंदांखा ना जों बे फाथो आबादजोंनो। माखासे रांखान्थिबो आरजिनो हायो आरो बे एफात। बाथोनि जि। बस्था बानायनाय जायो जों बेखौनो। ओ बे बेनि बिलाइखौ जों जायो आरो। जेब्ला ओ गोरलै समावबो जोङो फाथोखो जों जानो हायो आरोना बेखो गोरलै समाव जों बेखौ आरामसे खा जोंङो पिस थाव मैथा बेफोरबायदि होनानै आराम बरिया जानो हायो आरो ना मोजां बेबो जानो जोबोर मोजां नाङो बे फ्राय जेब्ला बे फाथोआ देरगोन ना अब्ला देरोब्ला बिफां इसे गि दिर देरगोन ना। एसे गिदिर देरोब्ला जों बिलाइया। गोरा जागोन आरोना जेब्लानोखि गोरा जागोन एसे मोननाय बायदि गोरा जागोन। अब्ला जों बे फाथोनि बिलाइखौ जों खानानै लायो आरोना ओ जेसे सेबांं दोङो बेखौ जों फुरा खा जोबना लाबाय खाना बेखौ फोरान दोननाय जायो सानदुंआव। बिदिनो सानथाम सानब्रैसो बिदि फोराननाय जायो आरोना रानजासिम आरोना। बे रानजासिम जों सान्दुंआव फोनो नालाय। हा फोराननानै जि बिलाइजो बिलाइखो जो जुनानै दोनबाय हा ओमफाय खाना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो बेहा मोनसे ओ ओ मा होनो ओ लाइफांसो नालाय ना बेयो मोनसे माबा थाबावोना ओ बिफां बे बिफांखौ जोङो ओ माबा बिदिनो फुख्रिफोराव लांनानै जों खाथुमनानै गारसोमनानै दोननाय जायो आरोना एसे सेवनाय बायदि ना होमबानिया जोङो ओमफाय जों बेखोद ओ दिरुंखौ जिरो आरोना बिनिफाय दिरुं जिर इनिफ्राय जोंङो बे बिलाइगोब फोराननानै फोरानखांनानै जोंङो बरियासे दोनबाय नआव रान बेखौ दोनबाय थानो हायो बेयो सेवनानैबो थांङा आरोना बे बिलाइआ
औ
ओरैनो थाबाय थायो आरोना फाथो बिलाइआ बेनिफ्राय बेन बिद दिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो आरो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथांनो औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियानो दोनथनोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय।
औ औ दे बिदिब्ला
औ
औ दे
औे